खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
थाङा ओ मा मावदों दालाय।
दायो एसे जिरायना दं नों
औ औ नोंथाङा नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना औ औ नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव मोनसे। फंनैसो खोथासो सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां हागोन।
जोंनि टपिकआ जादों जोंनि सोरगिदिं थानाय दानि आरो गोदोनि हान्थामेला राहा लामाफ्रा माबायदि सोलायबोदों आरो माबायदियै ओ सोलाय होदों आरो माबायदियै डिफारेन्स दङ दानि आरो गोदोनि बेफोरखौ फारागथिफोरखौ फंनैसो बेखेवनानै होदो नोंथाङा
औ हागोन नोंथां ओ। गोदोनि हान्था मेला आरो दानि हान्था मेलाब। बुङोब्ला जोंहा गोबां फाराग। खौ जों नुनो मोनो।
औ।
गोदोनि हान्था मेलाया। एसे बुंनो थांङोमोनब्ला। गराय गारि। बायदि जेरै। थाबायनाय। बेफोरबखौसो। जों नुयोमोन। होम मोसौ गारि गराइ गारि बेफोरजों गोदोनि सुबुंफोरा हान्थियोमोन बिदि जेरैबायदि दा साइक सेल बा। गारि मथर बेब फोर गैयामोन गोदोनि हान्था मेलाखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा इसे मोजांबोमोन आरो गुबुन फारसिथिं बुंनो थाङोब्ला गारजिबोमोन आरो दानि हान्था मेलाखौबो बुंनो थाङोब्लाज जोंहा दानि हाथामेलाया जोंनि थाखाय गोबां सुबिदा होदों नाथाय। गुबुन फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंनि थाखाय गारजि आरो गुबुन फारसेखै बुंनो थाङोब्ला। मोजां दा। बेखौ बुंनो थाङोब्ला गोदोनि हान। था मेलाया जोंहा एसे खस्थ'मोन। जुदि नों दाबसेनिफ्राय जे गुबुन दाबसे जायगायाव। थांनो थाखाय नोंनो गोबां सम आरो बोथोर नांगौ गोनां जायोमोन जेरै ओ बिनिफ्राय नों गुबुन दाबसे गोजान जायगायाव थाङोब्लाबो। थाबायनानै थांङो बा अराय गारि बायदि आरिजों थांनो गोलोंदों बेफोरो। नि थाखाय माने। जे समाव नोंथाङा सहैनांगौ जायो अब्ला बे समावबो नोंथाङा सहैनो हाया जायोमोन होमबा। माने सम मथे सहैनो हाया बे मोनसे जोंनि थाखाय गोबां मोनसे फ्रब्लेममोन दा जिये दानि जुगाव जि साइकेल फैबाय बा गारि मथर फैबाय बे। जोंनि थाखाय मोनसे मोजां सुबिदा जेरै जोंहा दाबसेनिफ्राय जों गुबुन दाबसे जायगायाव माखासे मोनसे खैफोदनि थाखाय बा मोनसे खामानिनि थाखाय जों हरखाब थांनो गोनां जायोब्ला जों सम मथे मोनहैयो दानि। जुगाव। गोदोनि जुगाव जुदि सासे जेनेबा बायसेन्सआव सासे सुबुङा बेमार जायोमोनब्ला बेमार आजारजों भुगिनानै थानांगौ गोनां जायोब्ला जों बेखौ फाहामसालिसिम लांनो थाखा खाय जोंहा गोबां। सम नांगौ। गोनां जायोमोन जों जे बिनि फाहामथायनि थाखाय जों सम मथे मोनहैया बेफोरबायदि मोनसे गोबां ओ जाथाय जायोमोन नाथाय दा सासे सुबुङा जुदि बेमार आरिजों भुगिनानै थानो गोनां जायोब्ला जों बेखौ थिग मोनसे समावहाय जोङो फाहामसालिसिम सफैहोनो हायो जे गारि मथ'र जों। हरखाब जोङो गोख्रैयै लांनानै जों बेखौ फाहामथाय होनो हायो नाथाय आरो बुंनो जोंहा थाङोब्ला गारि मथ'र जेब्लानिफ्राय फैदों अब्ला जोंहा माखासे गोबां आबहावाया गुबुंले जादों जों बेखौ बिजाबफोरावबो मोनबोदों आरो नुबोदोंबो मेगन गोदोनि सुबुंफोरा ओ सुबुंफोरनि माखासे थासारि बा बिसोरनि देहायारि ए माखासे थासारिफ्रा गोबांथार माने मोजां थासारियाव थायोमोन दानि सुबुंफोरनि माखासे ओ जि देहायारि थासारि बियो गोबां माने ओ दुरबल बेखौ जों नुनो मोनो। गोदोनि सुबुंफोरजों दानि सुबुंफोरजों मिलाया जे गोदोनि सुबुंफोरा जौसे बोसोरसिम जोरोमोनब्ला नै दानि सुबुंफ्रा जौसे बोसोरसिम जोरनायखौ जों नुला ओ मानो होनोब्ला गोदोनि सुबुंफोरा थाबायनानैनो गुबुन मोनसे गोबां गोजान जायगासिम थाङोमोन नाथाय दानि सुबुंफोरा गारि मटरजों हान्थियो ओ बेवहाय जोंनि देहानि माखासे दङ देहाया जेसेबां नों थाबायगोन अब्ला जोंनि देहाया एसेबां राफोद जागोन जेरैबायदि गारि मथ'राव दानि सुबुंफोरा हान्थियो बेयावहाय माने माखासे लस दङ जोंनि देहानि जोंनि एक्सारसाइस जेरै देहानि थैफ्रा जेरैबायदि खारस बेफोरबायदि खारसारा बेनि जाहोनाव दानि सुबुंफ्रा गोबां बेराम जायो आरो माखासे ओ जे गारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बैफोरनि जुरैबो जोंनि आबहावाया माखासे गुबुंले जानो हमदों। ओ गोदो जि बेफोरबायदि गारि मथ'र गैयियाव गोदोनि आबहावाजों दानि आबहावाजों मिलायला बाय फाराग दं गोबांथार सोलायनो हमबाय दा बैफोर आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोनाव दानि सुबुंफोरा गोबां ओ बेमार आजाराव भुगिनो गोनां जायो जेरै मेगननि बेराम बायदिआरि केन्सार बायदि उखुन्दैजों सोमजिनाय माखासे बेराम बेफोर गोबां सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो। आरो गारि मथ'र फैनायनि जाहोनाव सोदोब गुबुंले जायो जेरै दानि गारिफोरखौ नोङो गोबां माने सोदोब ओंखारहोनाय गारि जों नुनो मोनो बेफोराव गोदोनि जि थासारियाव जोंहा निजोम सुदेम जि गोजोन दावराव दावसि गैयामोन नाथाय दानि जों लामा ससे ओंखारलांब्लानो दावराव। जों खोमाजों खोनानो मोनो। बेफोराव जोंहा माखासे सोदोब गुबुंले जायो। बेयावबो जोंनि देहानि माखासे लस दङ जेरै ओ खोमानि माखासे बेराम आजार बेफोरो सोमजि नङोन दा नोंथाङाबो बिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन।
औ
जोंनिया गोदोनि ओ दिनफ्रावहाय ओ जोबोद गाज्रिबोमोन आरो जोबोद मोजांबोमोन आरो ओ जोबोद मोजां होनोब्ला ओ जोङो गोदोनि समफ्रावहाय जोङो ओ गावनि देहाया थाबाय जनायनि गेजेरजों राफोद जायोमोन जायनि जाहोनाव ओ जोंनि गेजेरावहाय दानि मुगानि बायदि साइकेल बाइक गारि मथ'र जोङो मोननो थाङामोन गोदोनि दिनावहाय जोङो ओ जेरै थाबाय थाबाय गोजान गोजान जायगासिम हान्थिनो गोनां जायोमोन गोदोनि दिनावहाय जोङो गारि मथ'र होनोब्ला गराइ गारि मोसौ गारि बायदि रोखोमनि जोङो मैसो गारि बेफोरबायदिखौ जोङो मोननो हायोमोन। जायनि जाहोनाव जोङो ओ बेफोरनो बेफोरनियावहाय ओ बाहायनाय एनारजि बेफोरबायदि बायदिफोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोननो हायोमोन ओ एनारजि होनोब्ला जोङो मोसौनि जानाय गांसो मैसोनि जानाय गांसो गराइनि जानाय गांसो जों बेफोरबायदिखौ गासैखौबो जोङो मिथिंगायावनो मोननो हायोमोन आरो बेफोरखौ जोङो गोरलैयैनो ओ गोरा राफोद एनारजि गोनां ओ खालामनानै जोङो गोजान गोजान लामासिम जोङो बे बेफोरबायदि मोसौ गारि गराइ गारि बायदि जोंनो हान्थिनानै थांलाय फैलाय खालामनानै हायोमोन आरो ओ गोदोनि समफ्रावहाय लामा सामानि बेलायावबो गोदोनि समफ्रावहाय ओ लामा सामायाबो जोबोद गाज्रि जिमोन जायनि जाहोनाव जोङो माबा मोनसे जाब्रबथाय जायोब्ला जोङो ओ सम मथे मोनहैनो एबा ओ नांगौ बायदियाव मोनहैनो थाखाय जोबोद खस्थ'नि गेजेरजोंसो ओ मोनहैयोमोन। जायनि जाहोनाव जोङो ओ मा ओ जेरै सासे सुबुङा ओ माबा मोनसे जायोब्ला जेरै गथ' जोनोम जानाय माबा ओ गामिनि बोराइ बेन्थ'फोरा बेमार आजार जानाय बेफोरबायदि उनफ्रावाय जोङो हस्पिटाल ओ बा मेदि केल बायदिफोराव सहैनो ओ गोबां समनि गोनांथि जायोमोन ओ जाहोनाव जोंनि लामा सामा फोरा ओ जिखुनु मोजां नङामोन आरो हाखर हाला बायदि बायदिफोरजों जोङो दैमा दैसा दलं गैयामोन ओ बेफोरबायदिखौ जोङो नुहरनायखौ जोङो ओ रोखायै मिथिनो मोनो आरो दानि मुगाफोरावहाय जोङो बेफोरबायदिखौ जोङो ओ जेबो नुनो मोनलिया दानि मुगाफोरावहाय जोङो गोसो बायदियै सम मथे समनि सिगांबो ओ जोङो माबा मोनसे ओ नांगौ मुवा बायदिफोरावहाय जोङो ओ रोखायै मोनहैनो हायो ओ जाय बे जोंओ गारि मथ मटर बेफोरबायदिखौ जोङो गोबां ओ गोसायै बा स्पिदयै सालायनानै जोङो सम मथे सम बा समनि सिगां जोङो मोनहैनो हायो जायनि जाहोनाव ओ जोङो जेबो जेंना जेंसिनि गेजेरजों ओ भुगिनो गोनां जाया आरो बेफोरो ओ जोंनि थाखाय मोजांबो आरो ओ मोजां होननानै जोङो बुंनो हायो आरो ओ बेनि बेफोरनि गेजेराव जोङो गाज्रिबो ओ मोननो हायो जायनि जाहोनाव बेफोरनिफ्राय ओ गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय जेरै उखुन्दै, ओ पेट्रल, डिजेलनि ओ खामखोन्दा उखुन्दै बायदि बायदिफोरा जोंनि ओ सोरगिदिं थानाय आबहावा बायदि बार मण्डलफोरखौ ओ गोबां लेथ्रा खालामबोबाय ओ आरो बेफोरो ओ बेफोरनि गेजेरजों गोबां मानसिफ्रानो ओ जाब्रबथाय जेरै गोबां ओ गारि बाइक स्पिड सालायनायनि गेजेरजों गोबां सुबुंनि ओ जिउ ओ फोजोबना लानाय गावखौनो गाव आरो ओ न'खरनि गेजेरावबो ओ गोबां दुखु होलांनाय बायदिब्लाबो जोङो ओ मोनो मोनबोगासिनो दङ। आरो बेफोरो ओ दायो बांसिननिफ्राय बांसिन ओ जाबोनायखौ जोङो रोखा रोखायै ओ नुबोगासिनो दङ बेफोरनो आरो ओ दानि आरो ओ गोदोनि सोलायनायखौ जोङो बेफोरखौनो रोखा रोखायै बुंहरनाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम ओ बेफोर खोथाफोरखौ सावरायनो मोननानै
औ जाबाय नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय ओं।